औ।
ओमफ्राय मा जायामोन?
बो हमनो हायासै र' फननानै बोरै दानलांजानायबा। बेलेगा बेलेगा हरबा दानजायो नामा?
जादों ना ना थावर नाङाखै?
जानो आंनि नेट नांनाय जायगायावनो दं दंनायालाय बर्थमान।
आतसा।
अ खबरफ्रा दा बर्थमान मोजाङानो दं र' मोजाङैनो दंथ'यो। ओमफ्राय ओरैनो नों नोंथांमोननिखैजा सर्ट मुभि बानायग्रा गोबां दङना मानसिफोर?
हा प्रेकटिकेलमोन दं ओरै अनिलमोन दं।
औ औ प्रेकटिकेलखौ मोजांसि सिनायलायनो र' इसोर इं प्रेकटिके बिथांमोनखौ मोनसे एलबामाव आं खर'र 'खालामनो मोनदोंमोन। हेपि निउ इयारनि मोनसे सुटिं लाबा।
उम उम उम।
बाथ' नोंसनिया गोगोम गोगोमानो दंजोबो नोंसोरनि साइडजों।
आहा दङ गोगोम गोगोम दं। दंजोबो।
ओम ओ रैनो गोदान प्रजेक्टफोर लायाखैबा बर्तमान?
लानो नागिरगासिनो एलबाम मोनसे।
ओ ओ ओरैनो सल'फोरब खनो नामा मेथाइफोरबो?
ओहो आं खनथ'नाय जायाखै उनाव खनगोन दा
औ ओरैनो ट्रिस महरै ओंखारो आरोना महरैगिरिरि महरै।
ओरैनो कमडि खालामो ओमफ्राय प्र-प्रडिउसारबो आरो ना।
औ औ औ।
खोनाबाय।
फिलिमफोरथ' बानायनाय जायाखैना?
फिलिमखौथ' बानायनाय जाथ'वाखै बानायगोन उनाव एसे फैसा
ओं। लासै लासै थारगेट लाना।
लासै लासै
औ खोनादों ओमफ्राय माबा नेटवर्कआनो प्रब्लेम जाबाय थादों बा रायज्लायनाया बिराद उन उनाव फैबाय थायो माने।
आदसा दासो नै मोजां खोनालायबाय नै एसे।
ओ ओ ओमफ्राय बिराद लेट जायो माने भयेसआ माथोआ।
औ लेट जायो एसे एसे।
बिदिनो जाखायोना आरैनो।
ओरैनो पार्सनेल औ ओरैनो पार्सनेल मुंखौ मा होनो नोंना अरिजिनेला
अरिजिनेल ना अरिजिनेलखौ आंनिखौ दसरद' ओं दस दसर'तआनो।
औ दसर'त दसर'द बर' ना मा होनो। अमा राजा होनबासो बांसिन सिनायो माथो।
औ आं निक नेमखौआ फेसबुकव बेखौनो लाखादो नालाय।
बे
ओइ मोनसे शुटिंनिफ्राय एसे अमा राजा मुंजों माने सिनायनाय जानायखाय बेखौनो लाबाय आं निख नेमाव।
औ
बे मेन्देलाम मोनजों मोनसे सर्ट मुभि बानायदोंमोन।
औ औ औ
औ
जायो।
बियो खला दस मिनिटनि उनाव हारसिं दानलांजायो नामायो ओमफ्राय ना दाननांगौ जायो।
जानो
ओरैनो राय्लायफेराखैना?
राय्लायफेराखै दिनैसो दासो फार्स्ट टाइम नोंजों।
अ गोदान सो खा आरोना?
गोदान सो खा औ।
ओ
जिखुनु जाया। बिदि फन रायलायबानो नामा बाव
आंबो आंबो गोदानसो ओमफ्राय माबा नाम जियानो जा जों रायलायनो सै ओरैनो। ओ किसुमान माबाखौ सोंनांगौ लानो। नाय जायासै नालाय।
दे।
ओरैनोथ' दा मोजाङैनो दंथ'यो न'खरफ्राबो।
बहुद मोजां मोजां।
ओं ओं।
मोजां।
ओम। ओरैनो नोंसिनियाथ'। लामाफ्रा मोजां जाजोब्बाय गामि एरियानि।
जोंना मोजां माबा लामायानो गाज्रि गैया जोंनि क'क्राझारावनो बांसिनानो
ओ।
खोनाबाय। मोजांजोबखा फिसनि जोब फिसनि जोब मोजां।
ओं ओं ओरैनो फरायनाय बेलाफ्रावबोथ' थिगैनो दंजोबो जायगानि मानसिफ्रा नोंसिनाव।
बहुद थिग ओम दङ दङ।
उम जायगाफ्राबो देडेभलप जाजोब्बाय मालाय ना।
क'क्राझाराव ओम एसे एसे। जाहांबाय न' बाङाबो एसे। से मोजां मोजां जाहांजोबबाय गामि ओनसोलाव।
ओम बड'लेण्ड नोगोरा बेनो जाहैबाय क'क्राझारानो। जोंनिखैजा ओरै डेभेलप जाथ'वाखै लामा लामाफोरा ओ जाथ'वाखै मोजाङै दासिमबो।
नों-नोंसिनिथिम बिराद खमलाय आरो उदालगुरि ओरै उदालगुरियावबो बिराद खम लामाफ्रा। लामा दालां बुहुद खालाम खालामबावनांगौ दङ।
औ औ औ।
थार
ओं। दा जोंना बड'लेण्ड नोगोर क'क्राझार नालाय क'क्राझारखौ बांसिन नोजोर होयो नालाय गेदेर गोलावफ्राबो।
औ। ओंखायनो क'क्राझाराव एसे डेभेलप जानानै दं दा
औ औ औ। औ औ।
क'क्राझाराव सेकेणडसो थांनानै दं। फरायनायानो ओरै चिरांआवसो फास्ट दां
ओ ओं।
कक्राझारआव उम
ओरैनो टाउनफ्राव बेरायनो थांथ'वाखै नामा?
थांबाय थायो। सानसे साननैल' बाद जायो। टाउनाव थांनाया।
ओं।
खाथि खासि नालाय बारा गोजान नंखाया
औ औ।
आदा घनटा घन्टायानो लाया बिस मिनिटजों सहैय माथो। खारनो थाङोबा बिस मिनिटजोंनो गयो। नोंसिनिव बेसे गोजान जायो बे माबाना बे बाक्सा बे बाक्सा टाउना?
जोंनिया टाउन होनबाथाय माबायाव मुसुलपुरा जाहैयो मुसुलपुरा ओरैनो उननिस किल'मिटार ओरै जाहैयो। जोंना ओरैनो मेन गिदिर टाउन होन बा एरैनो मार्केट सायस आरो। बाजार खौ गला इदि बारा गिदिर नांसग
बे बे बाक्सानि टाउनानो बेनो जाखाबाय आरोना।
औ मुसलफोरखौनो होयो आं।
ओम होम। क'क्राझारजोंनो हाया माथो।
हाया क'क्राझारजों दा हानाय गैथ'आनो दे।
ओम।
क'क्राझारानो दा देरसिन नालाय।
गो गोम गिदिर खा तावनआनो।
ओं ओं।
ओरैनो न'खराव साबेसेसो जायो नोंस्रा?
ओरैनो न'खराव साब्रै। बिमा बिफा थाबाय आं। थाबाय बिनानाव।
उम उम। जुलिथ' जाथ'वाखै?
आं जाथ'आखै सेंग्रासो।
ओ जोंहाना फेमिलिया गिदिरानो जोंहा आबै आबौबो दंबावो।
आयौ होमबालाय।
आमफ्राय जोंहा फंबाय सासे।
उम नोंथ' जुलि जाखाबाय?
औ औ जाबाय ओं।
उम मबाइलावनो नुखानायखा।
ओरैनो बाक्सायाव फै मालाबा बेरायनो।
औ जागोन बे आंनि नाम्बारखौ सेभ खालामना लादो।
औ औ जागोन दे सेभ खालामना लागोन दे आं।
आं आंनि नामा साबायखर औ आंनि नामा साबायखर बसुम थारि।
औ औ औ।
ओम बिनो। खालामना नामा।
ओं ओं।
मेथाइबो खनो ना नोङो? औ न'आव दं।
ओ सल' सल' खनाय ना मा होनदों ओहो खना खननायालाय।
मालाबा लेंहर
अ एक्टिंफोर खालामनो।
औ डाइरेकथ' डाइरेक्टरबोथ' नोंबोथ'
औ औ आंनो खालामो ओं।
ओम होमबालाय माथो नोंखौ लिंहरनांगौ मालाबा। नोंखौ लिंहरनांगौ एलबामाव मोनसे एलबाम एबारनि फैगोननि एलबामावनो नोंखौ लिंहरनांगौ।
औ जागोन दे फर हागोन हागोन दे थांगोन दे थांगोन। सिन्था गैया।
सिन्था गैया नोंसिनिथिं नोंसिनि साइडथिं औ नोंसोरनि साइद जि एक्ट्रिसखौ लाबोफादो।
जागोन दे आं सासे लांगोन दे।
एक्टराथ' दंखायोहो बे लिंसार सेकेनआ।
सोरखौ होनदो अ लिंसार सेकेन्डआ पजित पजितआ ना?
बे फजित पजित गानाय बे मोन्थाम एलबामानो आं बानायनाय प्रडिउसारानो आंनो।
अ चेनेलाबो नोंनिखाना बेयो?
आंनि नङा बे उथुमनि उथुम बसुमतारिनि।
अ ओम। थिगानो दे इदिनो बानायलांबाय थादो लासै लासैनो आग बारायलांबाय थानोसै।
ओम बानायलांबाय थासिगोन। बर' सावथुन मुलुगखौ बिराद जौगाहोनांगौ।
औ बहुद खामानि माव दंबावो जोंहा बेयाव
हाब दाबो इकुवनो जायाखै माथो फिफ्टि पारसेन्टसोनानो थां एसे थांफ्रामबाय। चेन्स जालांबायना दा।
ओं एसे सेन्स जाबाय एसे आप आपग्रेद जालांगासिनो।
औ।
उम। दे होमबा नोंथां जोंनिया रायलायनायखौ बे खनद'यावनो दोनथ'नोसै ना समाबो जाबाय। दे रायलायनो मोनना जोबोद गोजोननाय मोनबाय।
औ ओमफ्राय बे आं होननाय बादि खामसै मिथिबाय।
औ औ जागोन दे ओं।
ओम दे। आ दे दे दे दे दे दे।
आबाया